हेलौ।
औ नोंथां।
फ्रि दङना नोंथांङा।
औ आं फ्रियनो दं नोंथां।
अह आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोनदे नोंथां दसेब्लाबो।
बिदिब्लाजों मबाइलनि सायाव सावरायलायनोसै मबाइल बाहायनाय बा मबाइलआ। मोजां ना गाज्रि खालामो सुबुंमाहारिखौ बेनि सायाव।
औ दे नों-नोंथाङानो इसे। से गिबियाव नोंथाङानो एसे फोरमायलांग्रोदो दे।
औ मबाइल होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखासिगौ। नङाहोमबा मबाइला आजिखालि माने। साफ्रामबो सुबुंनिनो आखाइ-आखाइ दंजोबसै बिदिनो। गोदोनि समाव आं मबाइलनि माबाखौ बुंनोसै गोदोनि समाव। एसे खममोन माने मबाइलनि दिहुनथाइया बा बाहायनाया। आरो दानि जुगाव बोद। थोरजों लोगोसे जों साफ्रोमनिबो आखाइ-आखाइ उन्दैनिफाय लानानै। इदिनो एम-इ, हाइस्कुल फरायनाय फोरनिफायनो लानानै। ने साफा-साफा मबाइल दंजोबसै आरो बुंनो थाङोब्ला।
औ-औ।
मआव आरो। दानि जुगनि बादि एन्ड्रयड मबाइल स्मार्टफन बायदिसिना गैयामोन। दंबाबो गंफा-गनै। दंमोन गोदो माने बे किपेड मबाइलखोल' जों नुनो मोननाय जादोंमोन आरो। ओ दानिया माने दामि-दामि लागजारियास मबाइलखौ जों। आरो जों बे मबाइल जोंनो। दाबसे जायगानि खौरां। बा माबा मोनसे। जाब्रबथा जानायफोरखो जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो। जोङो मिनथिनानै मोननो हानाय जासै आरो। माने जोङो थांनांलायला आरो माने। जोङो लुगै-लुगैनाय एग। दुय मिनिटनि गेजेरावनो माबा मोनसे जादोंब्ला जोङो। मबाइलाव नायनानै बा सोरनोबा खौरां लाहरनानै जों। खबरखौ मोननो हानाय जाबाय आरो दानि जुगाव मबाइलनि। माबाया।
औ।
ओ नोंथाङाबो मबाइलनि इसे। सोमोन्दै फोरमाइहरदो नामा।
औ आ मबाइल बुङोबाथ' जों माने नों जेरै बुंलांदों गोद। दोहाय मबाइल होननायानो गोदो जोंनि आबै-आबौमोननि समनिफ्रायथ' गैयानो-गै। गैखायामोन होनजायो बिनि उनाव जोङो केपेद औ केपेद मब। ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि उनाव केपेद मबाइल ओंखारनायनि उनाव। जोङो बिनि उनावथ' जों माने केपेत मबाइलजोंबो जाहा गुबुं माने केपेत मबाइल थानाय समाव। जाहा गोबां मुलाम्फा जायोमोन। जायखौजों माने नांगौ समाव नांगौ समाव इमपरतेन समाव जों माने खब। खबर लानानै माने मोननो हायोमोन गोदो-गोदाय जोंनि आबै-आबौमोन। जोंनि आबै-आबौमोननि समाव बा सोरनोबा खबर होनांगौ जायोबा जों लाइजाम लिरनांगौ जोनां जायोमोन। जाय लााइजामा साननै, सानथाम उनाव जाय लाइजामा सानि साथाम उनावसो। सहैयोमोन दा बिनि माने। खम समनि गेजेरावनो जोंहा माने लाइजाम लिरा लासेनोबाबो दा खबर लानानै माने थब। माने खौ-खौरां मोनोबा जोङो। खौरां मोनोबा जोङो माबानो हायो आरो मिथिनो हायो मा जादों। मां जायाखै ओ बिदिनो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा रांखान्थिनिबो। गोबां गोनांथि जायो मबेलाबो जोंहा नांगौ समाव माने फैसा बिदिनो फैसा सोनानैसो रायलायनांगौ जायो। बिदिनो कल खालामनो हानाय फैसा रांखान्थिजों सोनानैसो माने जों दा दाब जायगायाव माने गुबुन दाबसे जायगायाव माने बिदि गुबुन मबाइलाव हरनानै जों माने खौरां लाहरनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैयो। बेखायनो जों रांखान्थिखौ रांखान्थिखौ नांगौ जानानै फैयोमोन गोदो गोदायबो। दाथ' आरो दाथ' आरो जुगा सोलायबाय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय दा बयनिबो न'खर न'खर। बयनिबो न'खर न'खरबा बयनिबो आखायाव जों दा मबेल एनड्रयड मबेल जायखौ होनो बा आइफन जेखौ होनो। बेखौ जों नुनो मोननाय जायो जायहा गोबां फिस दं जायखौ जों जायखौ जों माने गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। बिदिनो मोजां खामानियाव मोजांबो गाज्रिबो खामानियाव माने सोलियो। औ जों मोजां खामा मोजां खामानियाव औ।
मोजां खामानि मोजां खामानिनि फारसे आरो गाज्रि खामानिबो लाबोयो नङा होमबाना बाहायनो रोंबा मोजां आरो बाहायनो रो साफा सानै लाइमोन बा फरायसाफोरखौ बिदिनो गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै माने फरायसालिफ्राव थांनांगौ समाव थाङालासिनो बा कलेजफ्राव थाङालासिनो जोङो- बे मबाइलावल' गेम गेलेनानै थानाय बा सोरजोंबा नुनो मोननाय जासै आरो माने। उम जोङो बे सो औ सोलोंथा थाइ लानांगौ टाइमाव जों फरायसालियाव थाङालासिनो जोङो नों सोरोंबा फाल्थुब फाल्थाब रायलायला बायोबा नोंहा बे बेसेन गोसा जिउआ सोलोंनांगौ समा खहा जायोब्ला जोंहा माने उनफिननानै थायो आरो ना सोलोंनांगौ माखासे आइ आफोरा बेनिखायनो दोङो माने बेफोरबादिखौ बेफोरबादि स्टुदेन्टफोरखौ माने हायोब्ला बुजाय आजाय खालामसे गियान सोनो हानाया मोजां आरोखि माने।
औ। औ औ नोंथाङा जेदि बुंदों नंगौ। जोङो माने मबेलखौ माने गादि खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि दा उन्दै गिदेर उन्दै माने गिदिर उन्दैल' नङा गिदिरफोराबो बिदिनो बायनायख नुमोनाय जायो जेरै ओ बाहायनो रोङोबा गोबां मो जां बाहायनो रोङाबा बुहुत गाज्रि माने मबेलाव गोबां फिचार थायो नालाय। खौ बाहायनो रोंबासो नों माने औ मोजां जायो माने बाहायनो रोंङाबा गाज्रि जायो बा दानि जुगाव मानि मोजां गाज्रि माने गासिखौबो नुनो हाजोबो नुनो मोनजोबो मबाइलाव। बेनिखायनो माने गाज्रि लामाथि। थिंबो थांनो गाज्रि लामाथिं थांनायनि लामाया एसे बांसिन जानानै फैयो मबाइल। इउस खालामग्रा गथ'फोरा थिग बेबायदिनो बुङोबाथाय आरो। मबाइल नो जेरै बुंदों बिदि। बिदिनो गेमफोर गेलेनाय दानि गथ'फोर बा जों दा उन्दै बैसोनि सुबुंफोर। मा उन्दै बैसोनि माने गथ'फोरखौ माने गोबां मबाइल लानानै माने बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ गोदोहाथ' बिदि लानायखौ नुनो मोनामोन औ नुनो मोनामोन दा बिदि। उन्दै गथ'फोरखौ गोबां बिदि मबाइल लानानै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय आरो बुङोब्ला। थ आरो जो मोजां खामानिआव बायनो रोङोबा जों बेखौनो जों बे म। मबाइलजों जोङो गोबां मोजां खामानि बाहायनो हायो जेरै। बे फरायसाफोरा लानानै। फरायसाफोरा लानानै मोजां खामानिखौ नायोब बा निउस मोजांफोर नायनानै। माने गावनि सोलोंथाइखौ माने जौगाहोनो हानायखौ जों नुनो मोनो। जायोआरो जाय जाय गथ'फोरा माने गोसो गोनांबा। सोलोंथाइ लानो लुुबैनाय बे गथ'फोरा माने मबाइलखौ लानानै माने। मोजां खामानियाव बाहायनानै माने गावखौ बांसिन जौ। गा होन हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ आरो आरो बेल' नङा। माने मबाइलजों दानि जुगाव गोबां माने सुबुंफोरा माने मबाइबो रां खा खान्थियारियाव आरजिनायबो नुनो मोनो। जायो बेजों जों माने जाय सुबुंफोरा माने। मबाइल बाहायनो रोंदों बा मबाइलजों माने फैसा माने। रांखान्थिया आरजिनो हादों आरो बुंनो हागोन होन जों जाय सुबुङा माने एसे‌। मोजां मबाइलाव माने मोजां खामानियाव बाहायदों। बिसोर माने सुबुंफोरा माने मबाइलजों रांखान्थिबो रांखान्थिबो आरजिगासिनो दं बे। खौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै जों औ जों बिदिनो। मबाइल जों भिडिअफोर खालामनानैबो जों फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोबां सु। सुबुंफोरखौनो बिदिनो गोबां औ औ बिदिनो गोबां। माने मबाइल जों गोबां खामानि माने नों हायोबा गोबां थाखा आरजिनो माने रांखान्थि। थिआरि आरजिनो हायो जेरै ओं। ओ गिदिर सुबुंबा नों मबाइलजोंनो नों बे मबाइल फोरजोंनो नों माने। जिउ खुंलांनो हानायबो लामा दं आरो जाय सुबङा जाय सुबा मोजां खामानियाव। बायनानै माने गाव बे मबाइलखौ बाहायनो रों बे सुबा माने बे मबलखौ। बाहायनानैनो माने गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो। दं बे मबाइलजोंनो माने रां। रांखान्थियारि आरजिनानै न' बां लुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोबाथ' गोबां दं आं बुं। नोंथाङानो एसे बुंना होबावदो बेखौनो बुं आं नोंथाङानो एसे फोरमायबावना होदो। दे नोंथाङा जाखिनि एसे रोंगौ बेखिनिखौबो एसे फोरमायना होबावदो दे।
मोजां खामानि होनोब्लाथ' बिदिनो। इउटुब सेनेल खुलिनानै बा फेसबुक पेज खुलिनानै जोङो। गुबुन हादरा दावबायहैनानै जोङो बै हादरनि। नोंनि चेनेलनि गेजेरजों। नों हगारनानै बे मेडियायाव जोङो। गोबां बिबांनि रां आरजिनो। हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने हायो माने जोङो एसे।
औ।
टेलेन्ट बा मेलेमा नोंनाव थानांगोन आरोना गिबियाव रोंगौथिया थाग्रनांगोन आरो
औ औ। आरो आरो औ।
आरोथ' मा होनबावनो आरो दङ आरोना अनेख गुबुन-गुबुन फेसबुक पेजनि दारैबो जों रां आरजिनो हायो, इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो हायो। बिदिनो बबेबा हादराव दावबायहैनानै बिदिनो हायो आरोना।
औ औ। बिदिनो गोबां रांखान्थियारि आरजिनायखौ जों मबाइल माने जों दा बाहायनाय जामुनजों जों माने थाखा माने रांखान्थियारि आरजिनो हायो आ आरो बेबायदिनो रांखान्थियारि आरजिनायजों जों माने बे जों बेनि गेजेराव जों गाज्रि जानाय बेखौबो नुनो मोननाय जायो सुबुङा माने गिदिर ओन्दैनि गिदिर उन्दैल' गिदिर उन्दैल' नङा जायनो बाहायनो रोङाखै बेनो गावनि टाइम बिदिनो समखौ माने माने इदिनो माने समखौ बाहायनो रोङाखै माने दा समाव नोङो जानां गौ लोंनांगौ बा खामानि मावनांगौ बे समाव नों बे मबाइलजों गोदोना थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो जोङो माने समनि खहा जानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो गोबां समनि खहा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायफोराव उन्दैल' नङा गिदिरल' नङा गोबां सुबुंफोर माने बिदिनो उन्द गिदिर गासिबो हिनजाव हौवा माने सिख्ला बिदिनो सेंग्रा गासिखौबो बिदि टाइम माने गावनि समखौ माने ओरैनो आगार हरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों बिदिनो। होमबा नोंथां जोंनि सावरायलायनाया जाबायबो ओ समबो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।